हेल' अ ओं खोनादों नोंथां।
दा नोंथाङा माबा बेस्थ' नामा?
आं दा बेस्थ' ओ नंथ'आ दे नोंथां।
नंथ'आ न'? अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै बिदिब्ला।
औ दे नोंथां ओं।
अह बे आयदायानो जाबाय दावबायनायनि सायाव रायलायनोसै जोङो। दावबायनायनि सायाव रायलायनिसै।
दावबायनाय औ, औ नोंथां दे।
जोंहा मा होनो सुबुं सि जिउआव दावबायनाया जोबोद गोनांथार आरो।
आं नोंथां।
ओ जेनेबा जोंनि जोंनि समाजावनो बर' समाजाव मा ने आगोलनि सुबुंफोरा माने एसेबां दावबायनो रोङामोन। माने नंगौ दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो बै साखाथि फाखाथिनि गामियाव थांनाय आलासि ज जाहैनाय बेबायदिखौ हमथावा हमथावनाया। जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव थांनाय। बेफोरबायदिखौ जोङो हमनानै लाथावो आरोना। बेनिफ्राय जोंहा माने गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौ मोना बा ओ जोंनि बिमा बिफाफोर नि समाव बा आइ आफानि समाव माने गोदोयो बेफोरबायदि जायगा दावबायामोन। बिसोरो माने बेखौ माने सानामोन आर
उम बै समाव उम
औ गोसो होआमोन आरो खिन्थु आथिखालाव जोंनि बर' समाजावबो माने दावबायनायखौ जोबोर गोसो होनाय नुनो मोननाय जायो आरो। माने साफ्रोमबो माने सेयानो माने दावबायनो लुबैयो। बेनिफ्राय आथिखालावथ' सि सोलोंथाइ लानानै ओ फरायनाय सुबुंफोरनि साननाय हनाया गुबुन गुबुन जाबाय नङा होमब्ला? आगोलनि बायदि साननाय हनायाव गैला माने जायगा दाब सेयावनो थानानै माने बेफोरबायदि संसारल' जानायाव माने गोसो होआ आरो। माने संसार जानायजों लोगोसे सुबुङा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनोबो नांगौ। गौ एसे फ्रि जानो नांगौ। एसे खुला जानो नांगौ। बेबायदिखौ सानो। बेनिफ्राय जायनि जाहोनावहाय दिनै जोंनि ओ बा सोलोंथाइ लाफुनाय बा लाइमोनफोर बेफोरबो माने आथिखालाव माने गोबां जायगा दावबायसै आरो। जोंनि ओ आसाम जेनेबा नर्थ इस्ट इण्डिया। बेखौ बेरायनायनि अनगायैबो। जोंनि सुबुंफोरा माने गोबां जायगाफोराव माने दावबायहैनो रोंबाय आथिखालाव। जेरै भारतनि मोनफ्रोमबो सिटेटआव माने रायजोफोराव दावबायनायजों लोगोसे माने गुबुन बाहेरा हादोर गुबुन कान्ट्रिफोरावबो जो जोङो बेरायनायखौ नुनो मोनसै आरो। बेरायनो थांनानै माने गोदान गोदान खोथा सोलोंनाय गोदान गोदान जायगानि एक्सपिरियेन्स लानाय। बेफोरबायदिनो लोगोसे माखासे लैथो लैथोमा बा बिस एफोरबायदि फोरावबो बेरायहैनो थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
उम नोंथां
आथिखालनि लाइमोनफोरखौ बेनिफ्राय नोंथाङाबो बेरायनायखौ गोनांथार होननानै सानो नामा सुबुंनि जिउआव एसे फोरमायनानै होलाय नोंथां।
बेरायनायाथ' मानसिनि जिउनि गोनांथारानो होनजायो। नों बुंनाय बायदिनो गोदो गोदायनि मानसिफोरा बेरायनायाव बेफारसे रोङामोन। दा आथिखालाव सा अननाय हनायजों उम जुगा सोलायनायजों रोंबोनो हमबाय।
औ नोंथां।
उम
बेनिफ्राय।
दाउ जायगा। जायगा दावबायनायजों गोबां गियान आरजिनानै लानो हायो। नङा होनबा गोबां रावफोरखौबो जों सोलोंना लानो हायो।
लोगोसेनो नोंथां जोङो जेनेबा। ओ गोजौ साननाय हनाय मानसि गुवार साननाय हनाय रोंनाय मानसिफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो मालाबा मोजां मानसि लोगो मोनो नङा होमब्ला जोङो बेफोरनि गेजेरजोंबो माने बिसिनि पार्सनेलिटिखौ जों नायनानै माने एसे सोलोंनानै लानो हायो आरो। बिसोरो माबायदि थायो माय रायलायो बिसोरनि संसार जानाय स्टाइला माबायदि बेसोरो फैसा थाखा फैसाफोरखौ माबायदि सेभिंस खालामनानै लाख खियो बेफोरखौबो जों माने रोंबोनो हायो लोगोसे बिसोरनि समायना कालचार हारिमु बेफोरजों लोगोसे जोंहा मा होनो समायना मिथिंगानि मोनसे समायना जायगा फोरखौबो माने जोङो नायबोनो हायो आरो माने जोंना। बे मुलुगाव माने जोबनो गैयि समायना समायना जायगा दङ नङा होमबा नोंथां।
ओं नं नगौ।
खौ जोङो नायबाथाय नायबाय थाथावथाव माने गोमोथावथाव आरो। दैमा दैसाजों हाजो हालाजों माने ओरैबायदि समायना समायना जायगाफोर दङ लोगोसे बरफ थानाय बरफ गोलैनाय जायगाफोर दङ बेफोर जायगाफोरावबो माने गोबां मानसियानो थाङो बैफोर जायगानि एक्सपिरियेन्सखौ लानो थाखाय थांनाय नुनो मोननाय ज आरो जोंनाथ' बेबाय दि एसेबां जोंनि सुबुंफोरा माने ओम। खमैबो माने फिफ्टि यार्स सिक्सटि यार्स बेफोरबायदि सिमहालागै माने माने बेरायनो हाया बेबायदि जाहैयो आरो मानसिफोरा जोंना माने हेल्थनि प्रब्लेमखौ जोङो माने बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो। जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव। खिन्थु फरेन कान्ट्रिनि मानसिफोरा माने जोंनि जायगाफोराव माने फिफ्टि यार्स बा फिफ्टि यार्स सेभेन्टि यार्स बेफोरबायदि जानाय सुबुंफोरखौबो माने म जोङो सै बेरायनो फैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोङो
ओं नंगौ नंगौ ओं ओं नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय नोंथाङा बेरायनो गोसो जायोना जाया
बेरायनो आं बेरायनानैनो मोजां मोनो ट्रेभेल खालामनानै मोजां। मोजां मोनो आरो नोंथां ओं लोंलाय नोंथां।
आंबो बेरायनानै मोजां मोनो ओमफ्रायाय नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगायाव बेरायफेरखो साखाथि फाखाथिनि जायगायाव।
साखाथियाव आं। नेसनेल पार्कफोराव बेरायबाय। नेसनेल पार्कफोरा मोजां जायो आं। उम मानास नेसनेल पार्कखौथ' मिथिखायो ङा होनब ना।
औ मिथियो खोनायो।
बे थांखांबाय आं।
औ।
मिथिंगाजों बुंफबनाय।
बेनिफ्राय जायगाफोरा जेनेबा जिब जुनारफोरा माबायदि माबायदि बेहाय।
जिब जुनारफोराथ' बेयाव टाइगारनि थाखाय फेमास बे जायगाया मुंदांखा आरो।
टाइगार प्रजेक्टनि थाखाय नाव गल्डेन लेंगुवेर
औ
ओमफ्राय पिक'क दाावराइ ओमफ्राय गान्दा मैदेर मै ओमफ्राय मानासखौथ' मिथिखायो ओरै भुटानजों नांजाबनाय साहा हिमालय हाजो नंङा होनबा बिनिनो साखाथि जों बोहैबोयो मानास दैसाया
अ बेथिंजाय मानास दैमाबो बोहैलाङो न'
उ भुटाननिफ्राय फैनाय
औ
लोगोसे बेयाव थाङोबाथाय नोङो मैदेरजोंबो नोङो बेरायनो हायो ओमफ्राय जिब लानानै बेरायनो हायो बिब्दि आरो
औ नोंथाङा बेनिफ्राय बे समाव मालासो समाव थांदोंमोन नोंथाङा ओरैनो मा मा जि सिब जुनार नुबोखो नोंथाङा
बेयाव थांनायावथ' आङो बेयाव मानासावथ' आङो गोबाङानो थांजाबाय
औ
थामजि बारनिबो बारा जानो हागौ आरोना गोबां गोबां थांबाय आं थारमानि आं नेचारेल मिथिंगायारिखौ मोजां मोनो नालाय मानासाव मानासआ आरो मोनसे साहा बागानजों बुंफबनाय आरो बेयो साहा बागानबो दं बेहाय मोजां मोजां रेजर्टफोर दङ गोबां फरायनाफोराबो फैनानै बे रेस्ट लाफैयो ओमफ्राय बेयाव जिब जुनाराथ' आं दहाय बुंनायानो मैदेर ओमफ्राय दाउरायाइ ओमफ्राय दउ मैना ओमफ्राय मै गान्दा मैसो ओमफ्राय मोसा ओमफ्राय दाथ' आरो दैज्लां सिजोन ना दा बायदियावथ' हाग्रायाव दै जायो नालाय दा ओमफ्राय ब्लेक पान्टार होननायखौथ' मिथियोना
औ मिथिदों नोंथां खोनाबाय दङ माने
जों बेयो दा साहा बागानाव फिसा जादों आरो बेयो बेनि थाखाय दा मानास ओरै हाबनायखौ एसे बन्द' खालामनानै दोनथ'दो जाहाथे मानसिफोरखौ इनाय खालामा बेनि थाखाय आरो
औ बेनिफ्राय आरो नोंथा नोंथाङा आरो गुबुन दस्रा जायगायाव
गुबुन दस्रा जायगायाव आङो जों नेपाल थांखांबाय नेपालाव ने नेपाल भुटान ओमफ्राय जों आसामावनो ओरै धेमाजि लखिमपुर तेजपुर ओमफ्राय धब्रि गवालपारा इदिनो गोबां जायगा बेरायबाय आरो नोंथां।
औ नोंथाङा अब्ला आसामनिखौ बेरायफ्रामजोब्बायानो न'?
खामजोब्बाय ओमफ्राय ओरै आसामाव आसामनि बाहेरा आरो इण्डियावबो ओरै गुजुरात ओरै कलकाता फ्राय देलि ओ बियार इदि बेरायजोब्बायना जायगाखौ नायजोब्बाय आरो दंबावो इयुनाव आरो बेरायबाव ओम- ओम आरो इयुनाव नायबावगोन बेखौ आङो मिजिंथियो आरो
जायगाफोराथ' जोबोर समायना- समायना खोना न' नोंथां?
आं बांसिन नेतसारिलि जाइगायाव बेरायनो थांओ
औ नेपालफोराव
ओम नेपालाव ओम‌-ओम मोजां हाज- हाजो ओनसोल ओ-ओ हाजो ओनसोल
नोंथां बिदिब्ला ओ दावबायनायनि बागै उनाव खेबसे सावरायबावनोसै ना नोंथां
औ नोंथां दे समाबो जाबाय जोंना।
ओं दोनथ'बाय होनबा।